बाय नोंथां
औ खोनादों।
औ। नोंथाङा दा सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों माने सा आदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सावरायनांगौ आयदायानो जादों ओ जोंनि। बर' गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो ओ बर' आइजोफोरखौ जौनि फालांगि एबा जोङो न'खर न'खरजौ संनानै जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों नोंथां। औ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा जा मिथियो थिगौ एसे मखांनानै होनो हागोन ना?
औ हाागोन नोंथां। ओ जोङो बिदिनो जौ गोरानि एबा जौ गिसि संनायफोरा जोंनिया ओ गोदोनिफ्राय फ्रायनो सोलिबोगासिनो नङा होमबा? ओ बिनि थाखाय जोङो ओ बर'फोरा ओ बिदि ओ जौ गोरान एबा गिसिनि जोङो जि आइ थकबो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जोङो जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ एमाउनि गोनांथि जायो नङा होमबा? एमाव नङाबा जोङो ओ बिदि जौ एबा जोङो जुमायखौ संनो हाया ओ जोङो एममाव बानायनो थाखाय बिदिनोओ जोङो गोबां बिदिनो बिलाइफोर खांथि नानै जोङो माइरंजों लगायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो खान्थाल बिलासपुर एबा जो रैमालि बिलाइ ओ बिदिनो राखेब बिलाइ ओ गोबां मोन मोखोना बिलाइ बिबार बिदिनो जोङो खांथिंनानै ओ बेखौ जोङो ओ माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमना दोनग्रोयो ओ सोमना दोनना ओ बियो जेब्ला जेब्ला रुयो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे आइजेंआव एबा जोङो फेलाखााफोराव जोङो बोखांनानै ओ एबा ओ जों मनाफोराव सोनानै बेखौ सरद होनानै दोननाय जायो नङा होमबा? बियो जेब्ला दैया सरद सरदजोबो अब्ला, जोङो बेखौ ओ उवाल एबा जोङो दिंखिफोराव जोङो देनायफोरखौ नुनो मोनो बर' आइजोफोरखौ। ओ जोङो बेखौ देनानै जोङो बिलाइ खाबथिंनाय बिलाइफोर बिदि रैमालि बिलाइ एबा जोङो ओ ओम राखेब बिलाइ एबा ओ खान्थाल बिलाइ मोखोनां बिलाइफोरखौ जोङो ज'मा ज'यै देफानायखौ नुनो मोनो। जेब्ला बियो देनानै गेब्लेयो एबा जोङो दोगोन जानाय नुयो।
अब्ला बेखौ जोङो खौ लारु सिथुमनाय जायो लारु सि थेबना दोङो दाला एबा सानद्रिफोराव ओ बिदिनो जोङो जिगाब गोरानखौ स्रो स्रो होनानै बिनि सायाव जोङो फिसा फिसा एबा गिदिर गिदिर गोसो बायदि दि जोङो लारु बानायनानै सानदुाव फोराननाय जायो नङा होमबा नोंथाङा? ओ बियो जेब्ला रानजासिम बिदिनो सानब्रै सा सानबाफोराव लासै जोङो दोननाय जायो सान्दुं गोसा नांबा जोंनाया थाबनो जायो। ओ बिदिनो जोङो बेखौ जोङो थिना दोननानै बिदि ओ थरफा ओ थरब्रै थरफा बिदि होनानै जोङो ओ' उम एबा जोङो जुमाइ एबा जों जौ गिसिफोरखौ संनाय नुयो ओ गोबां जोङो बर' बर' आइजोफोरखौ बिदिनो एमावफोरखौ जोङो बिदि बानायनाय गोबां जायगाफोराव दाब दाब जायगाफोराव जों फानखौ नुनो मोनो ओ जोङोओ बेखौ ओ जोङो ओ जुमाय संनो ओ एबा जौ गिसि संनो थाखाय जोंनो ओ ओ बर'फोरा बांसिन ओ गोथाव ओ बिदिनो जोङो गोथाव जानाया ओ जोंनिया माइब्रानि ओ माइब्रा माइरंनि जुमाया जोंनिया जोबद गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बैसागो एबा मागो फोरावबो जोङो रंजानाय फोरबोफोरावबो जोङो संग्रोना दोना बाहायनाय जायो। ओ बेखौ जोङो ओ संनानै ओ बिदिनो जोङो ओंखामखौ जेरै सङो बिदि बेखौ सं संनानै जोङो प्लसथिकफोर आव जोङो ओ खान्थनिफ्राय जोङो एरना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? एर'नानै जोङो बेखौ फेनस्रनानै गुसु जानायनि उनाव जोङो बेहाय ओ एमावखौ जोङो ओ बिदिनो जोङो ओ फालासिफोराव जोङो बिदिनो ओ थाइथाम बिदिनो थाइनैफोर ओ थाइब्रैफोर होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? ओ जोङो जेसेबांनो ओ बुरजा होययो एमखो होयो एसबांनो जोंनिया कारासिन जायो बिदि जा जायो ओ जों बेखौ देख्रुबना लानानै जोङा गुन्दै खालामनानै सारस्रिना होनया जायो सरास्रिना लगायखांना बेखौ दैजों स्रिखांनानै जोङो गलायनानै बेखौ खान्थायाव आरो फिन सो फिनाय जायो नङा होमबा सफैना जानानै बि ओ सानथाम एबा सब्रै फोराव जोङो रोसि एबा बिदै जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोङो बेखौ ओ गोबां गोबौ सम जोङो बिदिनो थिनना दोनजायो बिदिनो जोङो ओ से बोसोर नै बोसोर बिदि ओ जोङो ओ बिदि ब्रै ब्रै दान थाम बा दान थाम दान बिदि दोङो गोबाव जों एम्फै जाजासे बे जोङो फिना दोन्नायखौ बर'फोरखौ जों गोबां ओ खोनायो एबा नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बिदिनो जोङो माइब्राल' नङा जोङो गोबां रोखोमनि माइरं दङो जोङो संनाय जायो नङा होमबा नोंथां? गोबां रोखोम माइरं बिदिनो जोङो जुमाइखौ संनाय जायो। बिदिनो जोङो जुमाय संखांनानै जोङो जौ गिसि संनो हायो जौखौ जोङो खान्दा साननानै जों ओ संनायखौ नुनो मोनो। बेनि ओ बिनि मादावनो जोङो मोनथाम रोखोमनि जोङो ओ बिदिनो बेसाद होनानै जोङो आइजें बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोङो ओ ओ बिदिनो जोङो खान्थाखौ बिदि उफ्रियै थानाय जोङो ओ जौ जौगिसिखौ जोङो जानग्रोनानै ओ बिदिनो सखायाव जोङो जानग्रोनानै बिनि जनाव जों खान्था मोनसे जानबावनाय नुयो सायाव बेहाय जोङो गेजेराव गब्लं बिदि खफ' ओ फैनो हानाय सिंनिफ्राय खुफा फैनो हानाय बिदि खालामना होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेनि जिंखियाहाय जोङो पाइप एबा गुदुं गुदुं पाइप होनाय जायो बेवहाय बिदि गब'नो ओ बहाय जोंङो मोनसे आइजें एबा दा जोङो
बिदिनो जोङो बथलफोर खौ हाजावना दोन्नाय नुनो मोनो ओ बिनि सायावबो जोङो आरो ओ खान्था मोनसे बाहायनाय जायो बेखौ फिसा खान्था बाहायनाय जायो सायाव बेायहाय जोङो दै होनाय जायो। ओ दै होनानै बियो जेब्ला गुदुं जागोन अब्ला बियो अ-अरनि ओ दाब बिदिनो बियो गुदुं जानानै बेहाय खफ' फायनानै बियो ओ जौ गोरान फैयो। ओ फैनानै बेहाय जोङो ओ गोबां बिदिनो खाव-खावो बर'फोरा जोङो बे बेजों जोङो रां खामायनो हायो बिदिनो फाननानै ओ जोङो ओ जेब्ला बियो गुदुं जा गुदुं जाद्रायो अब्ला बेखौ जोङो ओ जोङो बेखौ गारनानै ससपेन एबा जोङो मुगफोरजों बेखौ गारनानै आरो गोदान गोदान बिनो जोङो होसलाय होसलाय जोङो ओ दैब्रु फैयजा सिम बेखौ संनाय जायो नङा हबा नोंथां जोंङो बिदिनो लगायोबनानै जोङो जौखौ फानो फाननानै जों न'खरनि नांगौ ओ बायदिसिना फिसा फेनला जोङो मुवा बेसादफोरखौ बेजोंनो सुफुंनो हायो ओ ना थाय जोङो जौ खा- जौ सावनायजों लोगोसे बर' आइजो फोरा ओ अमाफोरबो फिनाय जायो अमा फिनानै बिथांमोना बिदिनो जोङो आदारखौ बेहाय अफ्रिखौनो जोङो ओ बिसोरनो होनानै फेदेरनानै ओ जोङो गोबां रां आरजि नायखौ नुनो मोनो नंङा होनब्ला नोंथां ओ बर' फोर बिदिनो गोदोनिफ्रायनो दासिमाव लासै बिदिनो ओ जौफोरजों जौ संनानै बिदिनो बिदिनो न'खर सालायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायाव जोङो गामि ओनसोलावल' फाना बिदिखौ जोङो गुबुन दाब दाब नोगोरफोरावबो जोङो हरनो हरनाय एबा जोङो दैथायहरनायखौ जोङो मोनथिनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांनि ओनसोलावबो बिदिनो जौ फाननानै नोंथाङा ओ मुलाम्फा जानायखौ एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन
औ
बिदिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंफोरजोंहाय जौखौ बानायनाय जायो नङा। होमबा नोंथां औ बिदिनो जेरै जोङो माइब्रा माइरं मा था माइरं आरो जोङो ओ बै जोङो ओ सालानिफ्राय मोननाय बे माइरंफोरखौबो जोङो ओ जौ सावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बे हाथाय बाजाराव बे जौ जौ संग्रा माइरं जोंहा फाननाय जायो हाथाइ बाजार दखानफोराव बेखौबो जोङो बायना लायनानै जौ संनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया न'नि माइरंफोरखौबो जौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बांसिनैहाय ओ माइब्रा माइरंनि जिउखौ बयबो ओ गोथाव मोनो नङा बा लोंना बिदिनो बेयो ओ बेखौ ओ जोङो बायनो थाङोब्ला बियो जोबोर बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां औ बेखौ जोङो लोंनानै बयबो मोजां मोनो आरो जोङो जौखौ बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथफोरजोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा हबा नोंथां बिदिनो गुबुन गुबु गुबुन रोखोमै ओ बर' आइजोफोरा जौ बानायनायखौ जों नुनो मोना बिदिनो जोङो बेफोरखौ फाननानैहाय गोबां रांबो खामायनो हायो ओ बिदिनो जों जौबाय बायनायाव मा मा मुलाम्फा जायो जेरै ओ जौ बानायनायाव जोंहा बिदि न'खरावनो जौ बानायनानै जेब्ला बे जौनिफ्राय जौ गोरान संखांनानै जों जे अफ्रि मोनो बे अफ्रिखौ जोङो अमानो आरो आदार होयोब्ला अमाया एसे जोंना अमा देरनायाव एसे मदद होयो होननानै जों मिथियो नङा हबा नोंथां बिदिनो जोङो जौखौ फाननानैबो जोंहा गोबां रां मोननो हायो मानो होनब्ला आथिखालाव जौनि बेसेना गोबां बांबोबाय आरो जोङो बेफोरखौ गाव नोगोरफोराव दैथायहरोब्लाबो ओ जोंहा गोबां रां मोननो हायो। बेबादिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा खायसे न'खरफोराहाय जौ संनानैनो गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जोङो बे माइब्रानि जौफोरखौहाय जोङो मागो बैसागो बायदि फोरावहाय जोङो ओ न'खर न'खर जोङो बिदि संनानै दोननायखौ जोङो गोबां नुयो। ओ बिदिनो जोङो ओ न'खरनि बाय बाहागि आलासिफोरजों ओ जोङो ज' ज'यैहाय बे बैसागो एबा मागो समावहाय जोङो बिदि माइब्रानि जौखौ जों लोंलायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया बे बैसागो आरिफोर मागिनो फैयोब्ला बिसोरनोबो एसे एसे रानना नै होलायलायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोबोर ओ खहाबथाव गोथाव ओ बायदि जौफोर संनायखौ जोङो नुनो मोनो आ
औ
जोङो बेफोरखौ फालांगि खालामनानैबो जों न'खर सुफुंनो हायो आरो गावनि नांगौखौ जोङो बायनानै लानो हानाय आरो बिदिनो जोङो रोंनानै बो ओ मोजां मोनो खायफाया रोङाबो जौखौहाय ओ आरो एसेबा लोंनायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा नङा होमबा नोंथां बेखौ नांगौ बिबांनि थियैहाय जोङो बाहायनांगौ ओ बिदिनो जोङो ओ बेखौ जों खौ गोबां बाहायोब्ला फेयो ओ बयबो जोङो बेनिखायनो एसे नांगौ बिबांनि थियै बाहायनाया मोजां
औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायलायनायाबो एसे गोबावानो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ जो जोंनि ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो ओ दोनथ'नाय जाबाय नों
औ दे नोंथां गोजोन्थों